औ नोंथां।
हेल'।
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों
उम खोनादों जों दा औ खोनादों नोंथां
औ
जों दा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
औ दा नोंथाङा सायख'ना लाखानाय बायदियैनो जोङो दैबानानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा। खोनादों हेल' खोनादों नोंथाङा हायोबा नोंथाङा एसे रुमनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलाय। मोजां नेटवर्क नाङाखै हेलौ औ बुंलाय खोनादोंना खोनादों
औ खोनादों
खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों ओं
औ दैबानाया माबाददिहाय सोमजियो होनब्लााथाय गोबां अखा हानायनि थाखाय ओ अखाया गोबां सान हाबाय थायोबोला आरो जों दंफां लाइफांफोरखौ दान दानोब्ला दफां दंफां लाइफां खमायनायनि जाउनावबो जोंना दैबानाया जायो जायनि थाखाय अखाया नांगौनि बारा हानानै बारगा होनानै जों दैबाना जानायखौ नुनो मोनो दैबाना औ दैबाना जायोब्लाथाय जोंहा गोबां रांखान्थियारि बिथिङावबो आरो जिब जुनारनि जिउ गोमानायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो दैबाना जायोब्लााथाय मा मा खहा जायो बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायलानो सानदों
औ थारैनो
ओ दैबाना जायोब्लाथाय जों बेबादिनो ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम ओ थांलाय फैलाय खालामनो हाया जायनि जाहोनाव जों बेबायदिनो जानाय लोंनायनि आदार जेरैबायाददि आलु दालि बेबायदि गोजान गोजाननिफ्राय जोंनाव साप्लााय फैयो नङासै? बेफोरखौ जोङो लाबोनो हाया। बेनिखायनो ओ जानाय लोंनाय नि ओ बिथिङावबो ओ गोबां ओ खहा जायो। दैबाना जायोबाथाय आरो जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो ओ जि जिब जुनारफोरखौबो जों ओ जायगा ओ दोननो जायगा मोनैयाव बा मानसिया जोङो ओ न' सिङाव हाबना थानसै माने मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव थानो हायो नाथाय बेबायदिनो खायफा ओ रै खाय जागायाव थाहैसबनो हायैयाव। आरो गोबां जिब जुनारफोरखौ जोङो जिउनि खहा जानाय खौ नुनो मोनो दै बाना दैबाना जायोबाथाय।
नोंगौ।
दा नोंथाङा दैबानानि सायाव माबाफोर बुंनोसै सानदों नामा?
औ थारैनो दैबाना होनो होननानै बुङोब्ला बियो जाबाय मोनसे मिथिंगायारि गाहाय जेंना थारैनो बे नंगौ सैथो नंगौ दैबानाया बां नांद्रायनि बांसिन जुदि अखा हायोब्ला जुब जुब अखा हाबाय थायोब्ला एबा आन्थोर ज'यै अखा हाबाय थायोब्ला दैबानाखौ जों नाम जानाय नुनो मोनो दंग' दंला बिलो दैमा दैसा बेफोरबायदि उसिफावनानै जेब्ला मोनसे ओ गिदिर दैमा फोराव एबा गोग्लैहोयो नालानि दैफोरा दंग'फोरनि दैफोरा अब्ला औ खोनादों नोंथाङा?
नोंथांनि नोंथांनि भइस खोनाफैयाखै नोंथां हेलौ।
खोनादों दायो?
हेलौ।
औ खोनादोंना दायो? हेलौ खोनाबाय दायो?
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों आं खोनागासिनो दं खोनादोंना नोंथाङा?
औ दासो खोनादों
औ खोना खोनाबाय दा बिदिब्ला? खोनाबायना बिदिब्ला?
औ औ खोनादों नोंथां।
खोनाबाय दायो क्लियारै क्लियारै खोनाबाय ना?
औ नोंथां औ खोनाबाय ओं।
औ थारैनो नंगौ दै बानाया औ दै बानाया थारैनो बे मिथिंगायारि मोनसे जेंना होननानै बुंनां
औ